हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ खनादों नोंथां
आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा माने मोनसे आयदानि सायावहाय आङो रायज्लायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
नोंथाङानो जागायदो औ नोंथां खोनादों खोनादों
औ औ अब्ला आं आयदाखौ खोन्थाहरनोसै ओ खारै बानायनायनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनोसै नोंथां बर' समाजाव खारैनि बिफाव लानायखौ जोङो माबायदियै गोहोम गोग्लैदों बिनि सायावहाय
औ औ जायो नोंथां
जोङो खारै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिगौ जोङो जानाय लोंनायावहायनो जोङो बांसिनै बाहायो जोङो बे खारैखौ जोङो मा मानिफ्राय बा बानायनानै मोनो आरो जोङो माबायदि प्रसेसयै जायो जोङो बेफोरखौ बानायना लायो जोङो बेनि सोमोन्दै जोङो सा सावरायनि जोङो खारै जे जोङो खारैया जोङो गोबां रोखोमनि दङ जेरै सबायाइ खारै सिबिंनि खारै बेसरनि खारै आरो थालिरनि खारै जोङो सबाय सबाइ खारै होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि जे जोङो मेसें बोथोरावहाय मावनाय जे सबाय हानि सबाय जोङो बेखौहाय मा खालामो जेब्लानाखि जोङो सबाया मोनो अब्ला जोङो सबायखौ मारा होखांनानै बुख्रेमनानै जोङो जेब्ला सबाय नि जे बेगर बेखौहाय जोङो आलादा खालामो अब्ला जोङो बै साबाफोरखौ जोङो ओरैनो गारालासे मा खालामोमोन जोङो बेखौ ज' खालामनानै जोङो बेखौ अरजों सावनाय जायोमोन अर सावखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मा हाथफ्ला महराव मोनो बे हाथफ्ला मोननायखौ जोङो मा खालामो ओ बर' आइजोफ्रा बेफोरखौहाय मा मोजां जायगायावहाय लाबोनानै जोङो बेखौहाय माखासे एसे फोरानस्र'नानै बेवहाय माबा मोनसे हाद्रिफोर गाद्रा गुद्राफोर दंबा हाथरफोर हाबनानै दंब्ला जों बेफोरखौ बासिनानै बेखौहाय दैजों एसे गलायनानै जोङो बेखौ फिथा बायदि खालामनानै बेखौ मा गथा गथा जेरै जोङो एमावखौ बानायो ओ बेबायदियैनो गथा गथायै दोननानै जोङो खारैखौहाय फोराननाय जायो जेब्ला खारैया रानो अब्ला जोङो बे खौहाय मा ओ ओ दैफोरजों फसरनानै जोङो जोङो खारैनि महरखौ जे जों नुयो गोजा जोङो बेबायदि दिनो जोङो बे महराव मोननो हायो आरो आरो जोङो जे बुंबावनो हायो जों बांसिनै जोङो ओ बबेबा बबेबा ओनसोलाव जोङो बेफोरबायदि आबाद खौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोना नाथाय जोङो थालिर बिफांफोरनिफ्रायबो जोङो बानायनानै लानाय जोङो खारैखौ जोङो नुनो मोनो बै थालिर बिफांजों बानायनाय जे खारै जोङो बेखौ बुंनांगोन दि जोङो बांसिनै बै थालिर नि बानायनाय खारैखौ जोङो बांसिनै गोबाब होननानै जोङो जोंनि बर' मानसिफोरा बुंसलायो आरो बे थालिर दा जाहैबाय जे आथिया थालिर जोङो जायखौ बेगर गोनां जे सिङाव बेगर थैख्रि थायो बे थालिरखौहाय जोङो बे थालिरनिफ्राय जोङो मा खारैखौ जोङो बानायनानै लायो बर' मानसिफ्रा जोङो बेखौ मा खालामा सिंनि जे मादा जे ओ जे थालिर बिफां जोङो बेखौ गोरलै गोरलै गोलै दानखावनानै जोङो मोजां बेखौ फोराननानै जोङो बेखौहाय मोजाङै रानोब्ला जोङो अर सुनानै होनाय जायो आरो बेखौ जोङो सा खावनानै जोङो हाथफ्ला बानाय नानै लाग्रोयो सिगां बे हाथ'फ्ला बानायखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ज' खालामनानै बिदिनो जे जोङो सबायाइ खारैखौ बानायदोंमोन जोङो बे बेखौबो जे एसे दै होनानै बेखौहाय ओ थाफोरबायदि जोङो गथा गथा एबा लावदुम फिथाफोरबायायदि जोङो गथा गथा बेफोरबायदि ओ दै होनानै नानानै जोङो गथा गथा दोननानै फोराननानै लानाय जायो आरो जों बेफोरखौहाय मा खालामो जों गोबां माखासे जानायनि ल' अनगा जोङो गुबुन माखासे खामानिफ्राव जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मोदोम मानाय जे हांगमाफुर जायो अब्ला जोङो बै समावहाय मा बै खारैफोरखौ जोंनि मोदोमाव फुननानै लायोब्ला जोंनि माननाया खारो होननानै जोङो फोथायो आरो जोङो खारनायखौबो जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जो खारैखौ जे मा मा ओंख्रियाव जोङो बांसिनै बाहायो होननानै बुगा जोङो बुंनांगोन जे जोंनि बर' समाजावहाय जोङो गोदोहाय खारैजोंनो बांसिनै सबाय खारै जानाय जेरैहाय अनला खारै जानाय जेरैहाय साम साम'जों सबाइजों संनाय समावहाय जोङो खारैखौ बाहायनाय जों बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो आरो बेनि अनगायै जोङो ओ एंखुर इंख्रि जायखौ जोङो माइरंजों खौनो जोङो ओंख्रि महराव बानायो जोङो बेवहायबो मा ओ खारैखौ होनानै जोङो जानाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय जोङो बांसिनै थाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन बांसिनै जोङो खारैजोंनो रुनानै जानाय जेरैहाय लाफा दोलो जानाय। जेरैहाय फाथो दोलो जानाय जे जिखुनु जा मैगङावबो जोङो ओ खारै होनानै दोलो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो दोनै जोङो बेफोर खारैफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय जोङो दासिमहालागै जोङो जोंनि बर' समाजाव बाहायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बुंनांगोनदि बेफोर खारैया जोंनो माखासे देहानि थाखाय जोंहा माखासे गुन दङ। जोङो बेनिखायनो जोङो बर गोदोनिफ्रायनो मा जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बिथांमोना बेफोर गियान थानायजों खायसो माने बे खारैखौ जानानै एबा जोङो खारैफोरखौ जोङो बाहायबोनो रोंदों। आरो जोङो बेफोरखौ बेफोर बेमार आजार माखासे जे माननाय बेराम बेफोरो जों खारामोनब्ला जोङो खारैखौ जोङो संना जानो रोंनाय नङामोन। जोङो बुंनांगोन ओंखायनो जे जोङो जे सबाय खारै जानाय जे अनला खारै जानाय। जेरै नार-नारजि खारै जानाय बेफोरावनो जों गासैखौबो जों खारै होनानैनो संनानै जानाय नुनो मोनो। दा आथिखाल मुगायावहाय जोङो बेफोरबायदि खारैखौ जोङो मा खालामो ओ बबावबा जायगायावहाय जोङो खारै मोनाब्ला मा-माखासे सदाफोर होनानै खौसो जों जानायखौ जों नुनो मोनो। ना-नाथाय नाथाय बेफोर सदाफ्रा मा ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। बेफोरो मोनसे रासायनारिक ओ जों बाहायजानाय मोनसे सदा। बेखायनो जोङो बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहानि जे खहा दङ जोङो बेखौ साननो नांगोन नाथाय जोङो आथिखाल मुगायाव जोङो दाब दाब जायगायावहाय जोङो। बांसिन जायगायावनो जोङो खारैखौ जोङो बानायनायखौनो नुनो मोनला। नाथाय गामि ओनसोलावल' खायफा खा मोनफा मोननै गामि ओनसोलाव जोङो बर' समाजाव जे जोङो आबाद मावनाय जे सबाय खारै मावनाय बेफोर जायगाफ्रावल' मा जोङो खारैखौ बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मानिफ्राय खारै बानायनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओरैनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन फ्राय ओ खारै बानायनाय नुनो मोना आरो। बांसिनानो बानाया होननानै बुंनो हायो जोङो। ओ आङो खोनादों। जेनेबा आंथ' खारै बाननायखौ नुवाखै। एसे जोंनि ओनसोलाव बांसिन बानाया नालाय सुबुंफोरा ओरैनो बांसिन बे थालिरा आ थिया नोंथाङा जे होनदोंमोन ना थालिर आथियाजों बानायो। ओ दा आङो बे बानायनायनि स बेखौल' एसे मिथिगौ आरो थालिर आ थियाजोंहाय खारै बानाय जायो होननानै ओमफाय ओरैनो आं माखासे जे माबायदि बानायो आं बेखौहाय बिनि जे आदब बेखौ आङो मोजाङै मोनथिया बाद ओरैनो दा थ' जोंनिया बांसिनानो गोदो जेरैबायदि खारै बाहायोमोन दा फ्राय बांसिनानो सुबुंफ्रा माने खारैखौ जोंनि ओनसोलाव आरो ओ एंगारनो हमबायबा बांसि नो जाया होननानै बुंनो हायो। दा जोङो ओ खारै बाहायो होननानै बुङोब्ला। बांसिन अनला ओंख्रि ओमफ्राय नारजि ओंख्रि स सबाय बेफोराव बांसिनैहाय ओ खारैखौ बाहायो आरो। ओमफाय जे नोंथाङा बुंदों मोनना सदा सदा बाहायो होननानै जे बाजाराव मोननाय ओ जों बेखौहाय बाहायनाय नुनो मोनो आरो। सदा बाहायनाय बो जेरै लाफा दोलो बेफोर फाथो दोलोफ्राव बे बिदि संनायावहाय सदाखौ बाहायो‌ आरो। आरो माब्लाबा खारै मोनस्लाबैयाव बै अनला फोरावबो ओ सदाखौहाय होनाय जायो आरो। उम दा नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि खालामनि नोंथाङा जे बुंदोंमोन ना ओ सिबिं सिबिंजों खा खारै बानायो होननानै दा ओ सिबिंजों माबायदि खारै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां थारैनो। जोङो जे सबाय खारै खौ जेे रोखोम बानायो माने सिबिंखौबो मा जोङो आबाद मावोमोन नालाय मेसें बोथोरावहाय जोङो बे ओ सिबिंखौ मा जोङो ओ जे भाहाद्र' मास नङाबा आ थिन ओ आसिन कारतिक बे मासावनो जों सबाय नि ओ जोङो सिबिंनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो ओमफ्राय बेखौहाय मा जोङो मेसेंहालागै जोङो हाहैनाय जायो। बे मेसेङावहाय हाहैनाय जे सिबिं जे जोङो सिबिंनि बेगरखौ एरख'खांजोब खांनायनि उनावहाय मा जोङो बे सिबिं थेराखौ जोङो गारालासे मा खालामो जोङो बेखौ जमा दोननानै बेखौबो मा जे इरखम सबाइ खारैखौ जोङो सबाइखौ सावनानै जे खारै बानायो जोङो बेबायदियैनो जोङो बानायनायखौबो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो आथिखाल मुगायावबो जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव गोबां जोंनि बर' समाजावहाय माने बर' आइजोफोरानो बांसिन खारैखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जों बेवहाय बांसिन लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि हौ-हौवा मा हारिफोरखौ जोङो खारै बानायनायखौ जोङो नुनो मोना बांसिन ओ आइजो माहारिखौनो जोङो बे खारैखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। जो-जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दङ जे सोरबाबा सबाइ खारै सावनाय सोरबाबा सिबिं खारै सोरबाबा बेसर साबा सावनाय बेफोर खौनो लायनानै मा जोङो खारै बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो। माने ओ आथिखाल मुगायावबो जोंनि ओनसोलावहाय मा सबाय सिबिं आ-आरो ओ बे बेसर आबाद जोङो बेखौहाय बांसिन मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव मा ओ थालिरनि खारैखौहाय बांसिन बानायनाय जाया। जोंनाव माने होननानै बुङोब्ला जोङो सबाय सिबिङानो जोंनाव एभेलेबोेल आबाद मावो। थायोना बेफोरनिफ्रायनो जोङो खारैखौ बानायना लानाय जायो आरो।
उम उम उम।
थारैनो नोंथां जोंना समावबो जानानै फैबाय नोंथांजों बे समावहाय गुसुं समावनो बेफोरबायदि मिथिनो मोनै ओ बर'नि जे खारै बानायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै बुहुद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम
ओ नोंथांनिफ्रायबो गोबां मिथिनो मोनै बाथ्राखौ मिथिनानै ओ गोजोननाय मोनबाय। ओ दा गोजोन्थों।
गोजोनथोंसै दे नोंथां।